हेलौ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनाबाय।
ओ अब्ला जों नोंथां दिनै जों दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे। सावरायजागोन।
ओ नोंथाङा जिउआव ओ मा मा जायगायाव दावबायनानै दिनैहाय फैनानै नोंथाङा दिनै गोजोननाय मोनखो जेनेबा मा मा मिथि ओ बबे बबे जायगायाव थांनानै नोंथाङा स सुंदयै बुंनो हागोन ना?
आंथ थांनाया थांबाय माबा जोंनि आसामनि बाहेरायावबो थांबाय आरो आसामनि सिङावथ आं बिराद बेरायो माने सानसेयावहाय आङो माने देल्लिबाबो आं बेरायनो हागोन आरो ना
औ ।
खाथि खालायावबाबो । आरो आं सामफ्राबो बेरायो हारसिंबाबो बेरायो हैयो आङो माब माब्लाबा माब्लाबा ओमफ्राय बिदिनो बिनानावफोरजों थाङो ओमफ्राय लोगोफोरजों थाङो आरो आरोना बेरायनो ओरैनोथ आङो बेरायनो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरो आरोना माने बेरायनायनि मबायानो मजायानो आलदा गोसोफ्रा सान्ति मोनो बेरायहैबा । बेरायनायानोथ बेरायबाय दा बेरायनानै माबायदि मोनो आं नोंथांनो एसे खोन्थानो । बेरायनानै थ माने जोंथ मानसि हिसाबै माब्लाबा माब्लाबा मा होनो ओम खरफ्रा थिग थाया नालाय गोसोफ्रा थिग थाया जुदि नों थाङा बेरायहैयोबा मा गोसोफ्राव सान्थि मोनो आरोना बै बै जायगानि मिथिंगाखौ नायनानै बै जायगाखौ नायनानै बै जायगानि सिनारिफोरखौ नायनानै हाय बिराद मोजां मोनो आरो रोना गोसोआव बोरैबा रंजाखांनाय फैयो आरो । माने बेफोरखौ नायनानै आ ओ आलादा रोखोमैहाय माने गोजोननाय फैयो आरो । ना बेफोरखौ नुयोब्ला आरो नि गोसो बोनो हानाय जायो नालाय। आरो जोंनि जायगायाव माबायदि गुबुन जायगायाव थाङोबाथ' ओ गुबुन जायगानि माबाजोंखौहाय मोजांसिन नुयोना एसेबाबो। जेन'बा जों थाङो साबसिननिफ्राय साबसिनसो थाङो नालाय जों जेन'बा जोंनि जायगायाव जे दं बेनिफ्राय साबसिन जायगाखौ नायनोसो जों थाङो। नालाय थ' बिराद मोजां मोजां मोनो आरो ना नायनानै।
नोंगौ नोंथां नोंथांनि बायसानो आंबो बेरायनो मोजां मोनो। बिदिनो आंबो जिउआव गोबां आसामनि अनगायैबो गो बां जायगायाव आं बेरायबाय माने आसामावथ' आं गासै सै डिस्ट्रिक्आवनो बेरायफ्रामजोबबाय आङो। बुंनो थाङोबा मोन थाम मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आं दासिमबो बेरायफेरनो मोनाखै। जेरै डिब्रुगड़ तीनिसु सुखिया ओ बिनिफ्राय माजुलि डिब्रुगड़आव आं थांबाय तिनिसुकिया आरो माजुलि बिनिफ्राय साउथ सालमारा आरो धुबुरियाव आङो बेरायफेरनो खै आरो बाखि जायगायावथ' आं बेरायफ्रामजोबबाय। दिनै आं उम आ आसामजों लोगोसे आं अरुना जोंनि असुं सेराव थानाय भु टान रायजो अरुणाचल मेघालयाफोरावबो बिदिनो बेराय बिदिनो दावबायनानैबो गोबां नोङो ओ मोजां नुथायखौ खौ लानानै नोङो गाव गावनि गोसोखौ मुदफोरखौ नों मोजां खालामनो हायो। माबाफोर जुदि देहायाव बोरैबा टेनसन मोनलादोंबाबो नोङो जायगानि बेरायनानैबो नोङो गोबां गियान आरजिनो हायो आरो नों दावबायनाय होननानै बुंङोब्ला जोङो मोनसेल' सोदोब जों जों बाहाय जाया दावबायनाया जेनबा फरायसाफोरखौ टुराव लांनानै बेरायनाय नोङो गोबां नेसनेल पार्क बहाबा जायगाफोराव नों ट्रिप खालामनाय आरो बबेयावबा नों धोरोमनि प्रग्रामफोराव थांनायावबो बेरायहैनाय दाव बायनाय बे फोरबो दावबायनायावनो गोलैयो नङा होमबा नोथां? बबावबा मिटिं प्रग्रामावबो थांनाय बे फोरबो दावबायनायावनो गोलैयो बिदिनो नोङो आरो गाव गावनि सोरबा माबा मटिभेसन प्रग्राम नङबा सोरखौबा एवारनेस होनाय प्रग्रामाव थांनाय बेफोरबो जोंनि दावबायनायावनो गोगलैयो। नङ होमबा नोंथां? बिदिनो दावबायनायजों नों गोबां गावगाइनि गियान आरजिनो हायो आरो नोङो दाबसे जायगायाव थां नानै नोङो बै जायगायाव थानाय मानसिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय लोङो बै ओनसोलनि मानसि बोरैहाय बिसोरनि आसार खान्थिया बोरै बिसोर मानसि हिसाबै बोरैहाय थांनानै दङ बै जायगानि मानसिफोरखौ नोङो मिथिबोगोन। आं एगजामपोल होनानै बुङोब्ला आं बावैसो सिगां आं मिज'रामाव आयजलाव थांबाय। बेयाव नुबोबाय जेनेबा बै मिजौफो बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरनि रायलायनाय फाव फोरा बोरै आं दिनै थांनानै मिथिबोबाय आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बै ओनसोलनि मिजिफोरा बोरैहाय रायजो जादों। बोरैहाय ओ संसार खुंदों बे खौ आङो मिथिबोबाय बेबो आंनि गियानाव हाब्बाय बेबो आंनि नलेज। नङा होमबा नोंथा? बिदिनो नोङो गोबां जायगायाव बेरायनानै बिदि गाव गावनि गोसोनि गियानखौ नोङो गुवार खालामनो हायो आरो दावबायनायजों नोंनि गोसोआ बिराद गुवार जायो आरो नोङो गोबां मोजां मोजां खोथ था नों सोलोंलांबाय था थानो हायो जिउआव मानोना नोङो दावबायनो थाङोब्ला नों मायबा नङा मायबा मोनसे नोङो नुनानै सोलोंनानै फैखागोन आरो बेखायनो जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोर गोनां दावबायनायजोंबो नों गोबां सोरजिलु नोङो क्रियेटिभ माइनदफोरास स्ट्रं जालाङो आरो माने सानखांथिनो हानाय सानखांनो हानायफोरा नोङो साहस बारायलांगोन आरो नो मानोना नोंङो न' सिङावनो थाबाय थायोब्ला जोंनि क्रियेटिभ माइन्दफ्रा एसे माने बे दख्लासेनि जायगाखौल' नों मिथि थिबाय नालाय नों बे दख'नासेनि बाथ माबाल' सानबाय थानो रोंनाय जागोन आरो नों जुदि गुबुन जायगायाव बेराय जायोब्ला नोंखि क्रियेटिभ माइड थाब थाब सोरजिलु गोसोफोरा थाब थाब गोसोआव सानखांनो हानाया फैयो आरो बेखायनो बेरायनांगोन बेरायनानैबो जों गोबां आरजिनो मा गियान आरजिनो आरजिनो हायो नोंथांमोना नोंथाङा बेरायनाय जों मा मा नेसनेल पार्कआव बेरायफेरखो नोंथाङा सुंद'यै
आंथ' बे जोंनि जायगानिहानो बेरायदों मानास
औ
ओमफ्रायहायो बै मा मोनसे मोनसेया रायमना
औ
ओमफ्रायहायो मोनसे मा दंमोनलाय
काजिरङा रा
औ औ काजिरङा काजिरङा ओमफ्राय सिखनाझार औ बेयावबो थांबाय आरो
अरां पार्क
ओम बे
औ ओम नंगौ नोंथाङा बेराय-बेरायदिङो। ओ आंबो बेरायदों बे काजिरङा नेसनेल पार्क आरो ओ बिथिं नामेरि नेसनेल पार्क बेयो सनितपुर आरो दायो ओ बिस्वनाथ जों नांजाबनानै दं आरो बे सनितपुर आरो दा बिस्वनाथ जिल्लाजों बे नांजाबफानानै दङ बेनिफ्राय बुंनो थाङोबा मानासाव आं दिनैसिम बेरायफेराखै। बे साइडआव आं बेराय फेरनो मोनाखै बाखि खौ आं बेरायबाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि नेसने नेल पार्कआ जोबोद मोजां। मानोना जोंनि बि टि सि याव बुंनो थाङोब्ला दिनै मोनब्रै नेसनेल पार्कआ जोङो हाबनानै दङ नङा होनबा रायमना सिखनाझार मानास आरो बैथिं जोंहा नामेरि रि नेसनेल पार्क आरो सनितपुरजोंबो एसे नांजाब जाबलायो बेयो। जोंहा अरां नेसनेल पार्कआ नङा होमबा? अरां नेसनेल पार्कआ फिसासिन नेसनेल नेसनेल पार्क जोंनि आसामनिनो
औ
बेफोर रोखोम जायगायावबो थांनानै नों बेफोर जिब जुनारफोरखौ नायनानै नो गोजोननायबो मोननो हायो नोङो बैफोर औ बोरैहाय गोदान गोदान बेयावहाय बोरै माइग्रेन दाउफोरा गुबुन हादरनि फैनाय दाउफोरखौ नोंङो बेयाव नुगोन। बेयाव ओ जिब जुन्थुफोरखौबो नों नायनानैबो गोजोननाय लानो हागोन। बिदिनो बेरायनांगौ। बेरायनायजों जोङो गोबां गाव गावनि गियानखौबो मोजां खालामनो हायो आरो साननाय हनायफोरखौ मोजां थांखि लानानै मोजां गियान लानानै बेरायोब्ला नों मोजां बिनिफिट दोङो। नों गाज्रि गोसो लाना जुदि नोङो बेरायबाथ' नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जिउआव। उ अब्ला नोंथांनि नोंथांनियाव आं बेखौ खौ सोंनो सानदों नोंथाङा दिनै बेरायनानै दिनै माबा फोर खन्थाइ रायथाइ सोरजिलु दिनै
अ बिदि अ बेरायनायजोंथ' आं जेबो लिरनाय जायाख खै आरो ना जेबो लिराखै।
औ नोंथाङा सानो जे नामा जे इयुनाव नोंथाङा बे सोरजिलु गालांगोन बे रखमनो लिरथुमनानै गालांगोन होननानै सानोना औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै आंबो दिनैसिम गोबां आं बेरायदे बेरायबाय बर'फोरनि गोसां बिग्राम अग्राम फोरावनो मिथिं दावथिंफोरावनो आं मोनसेबो प्रग्राम आं गारा आरोखि जोंनि बर'नि प्रग्राम उ साहित्यआनो जा आबसुनि कनफारेन्सआनो जा इदि जाय जोंनि हारिजों लोब्बा थानाय गासै माने हाबा फारिफोरावनो आं बाहागो लाबोयो दिनैसिम। ओ आरो नोंथांनियाव आं बेखौ साननो सोंनो सानदों जे दिनै नोंथाङा आरो बुहुम माने जोंनि आसामनि अनगायैबो बबे बबे रायजोआवनो बेराय फेरनो मोनखो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
अ आसामनि अनगायै आसामनि अनगायैथ' आंङो आसामनि अनगायै ना? अ आसामनि अनगायै आं ओ भुटानाव थांबाय। ओमफ्रायहायो शिलं थांबाय आइजल थांबाय ओमफ्रायहायो ओ सिकिम थांबाय। नेपाल ओमफ्राय उम ओ दार्जिलिं दार्जिलिं दार्जिलिं ओमफ्रायहायो बैयो मामोनलाय ओ अरुणचल अुरुना सोल थांबाय आरोना औ।
नोंथाङा बै रोखोम जायगायाव थांनानै दि नोंथाङा मोजां मोजां खोथाफोरखौ बै जायगानिफ्राय सोलोंबोनो हाबाय। बेबो नोंनि जिउआव खामानि होगोन नङा होमबा नोंथां। बेरायनायनि गुबै ओ ओंथियानो बे नङाब्लालाय जोङो रां खरसा खालामनानै ओरैनो गुबुन जायगायाव थांना मानो ओरैनो देहाखौ गोसोखौ माबा खालाम नङा होमबा बिनिफ्राय जे नोङादे माबा मोनसे मुलाम्फा मोन बेखौ जोङो लानो रोंनांगोन। नङाहोनबा नोंथां आंबो बिदिनो उसुंसे होनबा अरुणाचल मेघालया बेथिं ओ ना नागालेण्ड आरो बिथिंहाय बे जायगायाव बेरायफेरबाय । बे आरो बेथिं उयस बेंगल ओम बि फोर रख'म जायगायाव आं बेरायबाय ‌। आरो शिलं जोंनि लाइट लुम सेरापुन्जि दावखि ओम बेफ फोर सावरा बिथिं आरो बुंनो थांबा अरुणाचलाव जोङो ओ टावां सेलापा दिरां ओं सेरगाव बेफोर रखम जायगाया जोबोद समायना आरो जेराव नों दि-दिराङाव थाङोब्ला बुद्धिस मन बिरफोरखौनो हायेस अरुणाचल राज्योआव बाव बेयावनो हायेस मन्दिर मजिद दों आरो बे टावां दिरांफोरावनो माने बुद्ध मन्दिर खौ नों बांसिन धोरोमसालि मोन्दिरफोरखौ नों बेहाय नुगोन आरो बेफोरबो जोंनि गोसो खौ गोजोन होनो हायो । बेफोर र'खम जायगायाव थांनानै जोङो माबा नङा माबा जों सोलोंबोनो हायेद हादों । बेखायनो सानो बेरायनाया जोबोद जोंनि थाखाय सोलोंथाइजों लोगोसे गावगायनि जिउ राहा दानायावबो सों बेरायनाया मालाबा मदद होयो होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां होमबा नोंथां जाथ'बाय दिनै ।
औ जोंहा समाबो लावबाय गोजोननाय थाबाय ।